हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां
ओं हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा अ आदसा आदसा अ दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दं हेलौ नोंथां
अ आंबो नै ओरैनो दङ औ आंबो नै ओरैनो दंथ'यो दायो ओ गिबि गिबियावनो नोंथां नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि आङो जासिहरग्रोनाय जाबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांनिसिम सिबबो गोजोन मोनाबिलि ओं खोनादों नोंथां
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा जुदि दायो फ्रिब्ला आङो दान्दिसे सम नोंथांजों सोलोंथाइ आयदानि सायाव एसे सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
ओ बिदिब्ला सोलोंथाइ आयदानि सायाव जोङो सावरायदिनि दा गिबि गिबियावनो आङो नोंथांनिसिम ओ फोरमायहरग्रोनो सानदोंदि जे सोलोंथाइया माब्रैहाय सोलोंथाइ लायोब्ला माबायदि जायो सोलोंथाइ लायाब्ला माबायदि जायो बेनि सायाव आङो गिबियाव नोंथांनिसिम फोरमायथिहरग्रोनसै दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जायखौ उन्दैनिफ्रायनो सोलोङो थै थैजासिम सोलोंथाइया जाहैबाय जोबनो गैया जोङो बेखौ ओ सोलोंथा‌ थाइ लानानैनो बा सोलोंनानैनो जोङो थैलांनो गोनां जायो आरो दा गोदो गोदायनिफ्राय जोङो नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो गोदो गोदाय सोलोंथायाइाव इसेबां जौगानाय नङामोन ना नाथाय आथिखालाव दानि जुगावथ' आरो सोलोंथाइनि जुग होननानै जोङो बुंनो हायो दानिया जाहैबाय बयबो मेलेम सनायलायनायनि जुग सोलोंथाइयानो गुदि दानिया नङा होमबा नोंथां?
नोंगो नोंथां
दायो सोलोंथाइयानो गुदि होननानै जोङो साननांगोन सोलोंथाइनि जोहैसो जोङो दायो गसंथार थानो हायो दानि मुगायाव गोदोनि बायदिब्लाथ' आरो जायहा बांसिन बोलो दं जायहा बांसिन मावनो दांनो हायो बेनो बांसिन माने ओ धोनि जायोमोन आरो गोदो गोदाय नाथाय आथिखालखौ नोजोरखौ नायोब्ला सोलोंथाइनि सायावसो जाजोबबाय गाससिबो मानो होनोब्ला दा सोलोंथाइयानो गुदि दिनै सोलोंथाइ लानायनि जोहैनो बा सोलोंथाइनि जोहैनो दिनै गिदिर गिदिर मानसि जानो हादों दों दिनै गोरों गोरा सुबुं दिनै सासे हादोर दैदेनगिरि जानो हादों सोलों थाइनि हेफाजाबैनो दिनै सासे डक्टर गिदिर गिदिर डक्टर सासे दिनै इन्जिनियार सासे दिनै बेसेबांबा गिदिर साइन्टिस्ट जाहैनो हादों नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
बेफोर जाहैबाय गासैबो सोलोंथाइनि मोनसे पावार एबा सोलोंथाइनि मोनसे गोहो होननानै जोङो साननानै लानो नांगोन आरो दिनै सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोग गोनो सोलोंथाइनि गोहोजों जि साननो हनो हादों बे साननो हनो हानानै दिनै ओ अख्रां माबायदियाव दिनै गोजावनाय थाहैनो हादों दिनै सुबुङा दिनै बेसेबांबा गिदिर लहाखौनो हमनानै ला दिनै एर'प्ले न बायदिखौ लहा बायदिखौनो दिनै अख्रांव बिर होनोनो हादों दिनै बेसेबांबा गिदिर लहा जाय जाहाज दिनै बेसेबांबा गिदिर दैयावनो गोजाव होनो हादों बे बेफोरो जाहैबाय गासैबो दानि बिगियानिक आदबनि दिहुनथाइ जाय सोलोंथाइनि हेफा हफाजाबजों दिहुननाय बेफोरो जाहैबाय एखे सोलोंथाइनिनो मोनसे गोहो एबा सोलोंथाइनिनो पावार होननानै जों बुंनांगोन आरो
ओं
जों सोलोंथाइ गैयाब्लानो दिनै खाना होननानैबो जोङो बुंनो हायो फारसेथिं मानो होनोब्ला आथिखालनि मुगायावथ' आरो सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोङो थावरिनानै थानो जोबोद गोब्राब जा जाबाय नङा होनबा दा सोलोंथाइखौ जोंनो साख्रि बाख्रि लानो थाखायल' नाङा सोलोंथाइया जाहैबाय जोङो ओ न'खरखौ मोजाङै दैदेननो थाखाय रायजो जानायनि बिथिङावबो आरो फारसेथिं थाय ओ साख्रि बाख्रिनि थाखायबो आरो फारसेथिं बेफार फालांगि खालामनोबो आरो फारसेथिं आबाद फसल गायनोबो आबादारि जानो थाखायबो जोङो फारफ्रोम थिंनिबो थाखायक्ष जोंनो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार होननानै जोङो बुंनो नांगोन आरो दिनै सोलोंथाइ मोननाय सासे सुबुङा दिनै आलो गोजोनै जिउ दानो हायो दुखु खस्थ'खौ माबायदि सहायनांगौ बेफोरनि सायाव गियानखौ मोननो हायो आरो फारसे थिं सोलोंथाइ मोननाय सुबुंनि जि रायजो जानाय आरो सोलोंथाइ गैयैनि जि रायजो जानाय संसार जानाय गोबां फारागखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय दिनै आबादारि जानो थाखायबो दिनै सोलोंथाइया जोबोर गोनां मानो होनोब्ला गोदो गोदायनि बायदि ओ जि अर्गेनिक जि हासार बायदिसिना मुलि बाहायनाय बेफोरबायदिजों आथिखालाव माने फसल लाबारफोरखौ नांगौ बायदि माने मोननो हाला मानो होनोब्ला दिनै सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो हानि जि आबाद मावनायनि जि हानि अरथाय बियो सेबबोगासिनो नो दं जायनि जाहोनाव जोङो गोदो जेरैबायदि गुवार हाफोराव आबाद मावोमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदि हाफोरावबो माने आबाद मावनो बो मोनै जाबाय दखरसे ह सायावनो दिनै गोबां आबादफोरखौ फसलफोरखौ दिहुननो गोनां जाबाय।
औ
बेफोरबायदि गोबां हा आबाद फसल दिहुनोब्ला जोङो आथिखालाव केमिकेल बाहायनो गोनां जायो बेनिफ्राय जा रासायनारि हासार बाहायनो गोनां जायो। दा बबे बायदि आबादा फसलाव माबायदि केमिकेल बाहायनांगौ आरो माबायदि रासायनिक हासारखौ बाहायोब्ला लाइफांफोरा बा आबाद फसलफोरा मोजां जायो एम्फौ एनलानि थाखाय जोङो माबायदि बाहायनांगौ बेफोरखौ माने जोङो फरायनो रोंनाय जानांगोन आरो नोंथां होमब्लासो जोङो आबाद फसलफोरखौ नांगौ बायदि मोन आरो बेनिखायनो सोलोंथाइया मोनसे जोबोद गुदि होननानै आङो सानो आरो दा दा सोलोंथाइ नङाबाथ' आरो जेबोआनो गैया होननानै जोङो सानजायो आरो बेनिखायनो जोङो बयबो सोलोंथाइखौ लानांगौ नङा होमबा।
ओ नंगौ नोंथां।
औ दा बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायथि होनो सानो जेनेबा सोलोंथाइनि सायाव सोलोंथाइया नोंथांमोनथिं थिंजाय जे माबायदि सोलि लायो जेनेबा सोलोंथाइया बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायथि होनो हागोन नामा?
ओं हागोन नोंथां। दा सोलोंथाइनि गोनांथि बेफोरनि बागैथ' नोंथाङानो गासिखौबो फोरमायखाजोब्बाय आं बास गोदोनि आरो दानिसिम सोलोंथायया माबोरै सोलायबोखो बिनि बागैसो एसे बुंनो सानदों।
औ दे
गोदोनि सोलों थाइया गोदो जेनेबा जों सोलोंथाइ लानो गोदोनि समाव जोबोद खस्थ'मोन गोदोनि दिनाव बिदि फरायसालिफोर गैयामोन। दानि बायदि गोदोनि समाव गुरुफोरजों फोरोंजायोमोन जेरै दंफां सिंफोराव आरो गोदोनि सोलोंनाया मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय बेफोरनि बागै जायोमोन नाथाय दासिम दानि सोलोंथाइजों आरो गोदोनि सोलोंथाइआव गोबां फाराग नुनो मोन ओमफ्राय दानि सोलोंथाइया जोंहा ओ साख्रिजों सोमोन्दो थानाय बेफोरनि बागै फोरोङो आरो गोदोनि दिनाव
दानि बायदि साइकेल मटर गारिफोर गैयामोन जोङो स्कुलाव थाबायनानै थांनांगो नंगौ
आरो जोबोद खस्थ'मोन मोब्लिबफोरनि मोब्लिब फोरनिबो खस्थ'मोन गोदोनि समाव आरो ओ बिदिनो गोबां खस्थ'फोर नुनो मोनोमोन नाथाय
औ
जोबोद सोलायबाय नंला दायो। जोङो मोब्लिबनिबो आंखाल गैला आरो गारि मथर बिदि ओंखार जोब्बाय बेनिखायनो गोदोनि आरो दानि सोलोंथायाइयाव जों गोबां फाराग नुनो मोनो ओ जोंनिथिं सोलोंथाइखौ होनोब्ला ओ जोंनि समाजाव सोलोंथाइ लानायखौ एसे
मानोना बेफोर खमा आरो सुबुं अनजिबा बांनायनि जाहोनावबो जायो जुदि जोंङो गथ'फोर खौ जुदि बुरजा खांनानै एबा बुरजा खाङोब्ला जोङो गथ'फोरखौ फोरोंख'नो हाया जायो आरो बिदियावनो जोङो सोलोंथाइ खौ होख'नो हाया गथ'फोरनो बिब्दियावनो गोरिबनि अनजिनायायाबो बांनायखौ जोङो दासान्दि नुनो मोनगासिनो आरो बिदिनो आरो जोंनि जोंनि ओनसोलखै
दा नोंथांमोन औ दा नोंथांमोननि ओन सोलाव जे ओ जिथुनिखि फरायसा फोर बे फरायसाफोरा दा प्राइभेट इस्कुलाव बांसिन फरायनायखौ नुनो मोनो ना सरकारि स्कुलाव फरायनायखौ बां सिन नुनो मोनो नोंथां
दाथ' जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो प्राइभेट फरायसालियाव
मानोना
औ
फोरा सानो जे प्राइभेट फरायसालियाव फरायबा गथ'आ मोजां सोलोंथाइ मोनगोन फोरोंथाइ मोनगोन होनना नाथाय आंनि बायदिब्ला बिदि नङा जोङो सरखारियाव फरायबाबो जों मोजां फरायबानो मोजां गोसो फरायबानो जोङो मोजां सोलोंथाइखौ लानो हायो। बेफोरो जों गाबागाव मोजां गोसो होनानै फरायनायनि सायावसो सोनारो
औ गावबा गावनि सायाव आरो फारसे थिं दिथागिरिफोरा दिथा होनायनि सायाव नङा होमबा नोंथां जेरै ओ प्राइभेट फरायसालियाव जि फोरोंगिरिफोरा जि सोलोंथाइखौ लानानै जि फोरोङो थिग सरखारि फरायसालिनि जि फोरोंगिरि बिसोरबोथ' बे एखेखवनो फोरोंनायानो जायो। आरो बिजाबाबो एखेयानो नङा होमबा नोंथां औ दा बेनो ओ बिनि डिफारेन्सा बेनो आरो थारमाने प्राइभेट फरायसालि फोरनिया फरायसाफोरा खम जायो जायनि थाखाय बेयाव फोरोंनायफोरा माने टिउसन बायदि सिस्टेम जानायनि थाखाय आरो दिथागिरिफोरा बाव फिस गारनानै फोरोंनायखाय माने बेयाव एसे बांसिन माने नोजोर होसिनो नालाय नैबेनि थाखायनो एसे साबसिन जायो आरो थारमाने नुनो थाङोबा नाथाय फारसे गुबुन फारसेथिं नायोब्लाथ' आरो फ्राय समानानो होनजायो समानानो जोङो होननो नांगोन मा मानो होनोब्ला दिनै सरखारि फरायसालियाव जेखौ फोरोंदों प्राइभेट फरायसालियावबो बेखौनो फोरोंदों आरो दिथागिरिफोरा दिनै जुदि मोजां दिथा होयोब्ला फरायसाफ्रा निस्सय जेरावखि सोलोङा मानो गियानखौ मोननो हायो आरो आंनि मथेब्ला आरो दा औ दा होमबा जोंना समा बो जाया नङा जाबाय नङा होमबा नोंथां दा नोंथांजों सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय जे नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि माबायदि जोङो बेनि सोमोन्दैबो एसे मिथिनो मोनबाय दा बिनि थाखाय दान्दिसे सम सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायनो सम होनायनि थाखाय आं नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो आंबो नोंथांजों सोलोंथाइनि बागै सावरायनानै गोबां मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ खौ मिथिनो मोन्दों
औ बिदिब्ला जोङो बे सावरायनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोन्थ'दिनो नामा नोंथां
ओं जागोन नोंथां
दे बिदिब्ला
औ